खोनादोंना नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहनाय थाबाय
औ अ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एख आङो मागो दमासिनि सायाव बा मागो फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंब्ला
औ सम दं
औ दा जोंहा औ दा जोंहा मागो दमासि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिदिनो ओ जोंहा मागो दमासियाव भेलागुर सावनाय जायो आरो फिथा सौराय ओ संनानै सावनानै जानाय जायो गोदोर उन्दैखौ मान होनाय मान लालायनाय जायो नङा मोनथां?
औ
बिदिनो जोंहा दा भेलागुरखौ जोङो मागो दमासि खालि सावनाय जायो आरोना जोङो भेलागुर बानायनो थाखाय जोंहा नारा बा जिगाबनि गोनांथि जायो जायखौ जोङो ओ सानसे सिगांनो बानायनानै दोननाय जायो आरोना बेखौ बेलागुरखौ बोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो नारा हानानै लाना फैनानै जोङो बेखौ औवा गायनानै जोङो बिदिनो ओ माइहुं बायदिहाय जोङो बानायनाय जायो आरो ना भेलागुरखौहाय बेनि उनाव जोङो ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिनि अखानायै मागो दमासि खालि जोङो फुंङावनो खोमसि खोमसियावनो जोङो गाैसैबो दुगैनानैहाय जोङो बे भेलागुरखौ सावनानै अर सायनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जेन'बा जोङो फुङावनो बे बै सानखालि जोङो फुङावनो दुगैयाबा जेनेबा जोङो मायबाफोर ओ दाउखाफोर बा मोसौ बा जुनारफोरखौ नुब्ला जोङो बिदि जायो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो गोबां सुबुङानो मानिनानै ओ बिदि भेलागुर सावनाय जायो आरोना नोंथां।
ओं।
ओ बेनि उनाव जोंहा ओ से खालार खालि जोंहा ओ गोदो उन्दै बा जोंनि आइ आफा आबै आबौ आदा आजैमोनखौ जोङो गामि गामि बा न'खराव जोङो खुलुमहैनाय जायो आरो ना बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो आरो ओ आरो जोंहा बिदिनो बिनि उनावहाय ओ फिथा सौराय जानाय जानाय जायो आरो जेरैहाय जोङो मा मा फिथा जायो होननानै बुंङोब्ला जोङो एन्था फिथा लावदुम फिथा थावनि फि था आरो नारेंखलनि लारु आरो जोंहा सौराय एवनानै जानाय जायो आरो ना। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय बे मागो फोरबोखौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि
औ।
बे ओनसलावबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो।
औ।
ओ मागो दमासि समाव जोंनाबो ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय खुलुमनाय सि जोम हैनाय बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो।
औ।
ओ बिनि उनाव ओ गोबां गोबां रोखोमनि फिथा साव फिथा सौराय बानायनाय जायो जेरै ओ लावदुम फिथा लावदुम ओ लावदुम फिथा एन्थाफ फिथा थावनि ओ बायदि बायदि बिदि बानायनाय जायो आरो ओं ओ
औ।
बोरै बानाय होननानै बुंङोब्ला ओ फिथाखौ बानायनो थाखायथ' जोंनो ओ अन गुन्दैया गोनांथार आरो ना। अन गुन्दैया आरो माइरंखौ सोमनानै अन गुन्दैखौ ओ माइरंखौ सोमनानै सुनानै अनदै अनखो अन गुन्दै खालामनानै ओ बेखौ दोननानै आरोबाव ओ फिथा बानायनो थाखाय सिबिं सिबिङाबो ओम गोनांथार आरो ना।
औ औ
सिबिंखौबो ओ सुनानै फोराननानै जेबो होआलासिनो एवनानै गुदुं खालामनानै बेखौ देनानै ओ ओम देनानै फिसा बानायनो थाखाय बेखौबो बाहायनाय जायो आरो ओ बेल' नङा। जोंल' नंङा ओ बर'फोराल' नंङा। ओ मागोआव हारसा हारसाफोराबो ओ बि ओ गुबुन जाथिफोराबो मागो दमासिखौ फालिनाय जायो आरो बे मागो दमासिया बर'फोरनि थाखायल' नङा आरो ओ मागो मा समाव नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेलागुर सावनाय जायो बेलागुरनि न' बानायनाय जायो। ओ बेलागुरखौबो गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो न' न' बायदि आरो मोनसे गोजौ ओ औवा औवा गायनानै नारा हानानै एबा नारा नङाबा माइ हानानै नाखांनानै दोननाय जिगाब बेफोरखौबो बानायनाय जायो आरो ओ नोंथांमोनि थिं आरो मा मा रोखोमनि बेफोरबायदि बिलागुर बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो जोंना भेलागुरखौ गोबां रो खोमनि बिदिनो न' बायदि बानायनानै बिदिनो सोरबा बिदिनो सायला बायदि बानायनानै जोंहा बेेलागुरखौ सावनाय जायो आरो ना। आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो ओ भेलागुर सावनायजों लोगोसे जोंहा मागो मागो समावहाय जोंहा लाव खार ओंखाम जानाय जायो आरो ना सेंग्रा सिख्ला गोबां सुबुंफोरानो बिदिनो जोङो मागोआव मोनसे खाना जानाय जायो आरो बिदिनो ओ दैमा फार फार बा दुब्लि फोथारफोराव जोंहा मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो। ओ आरो बिनि उनावहाय जोंहा ओ फिथा जि फिथा सावा फिथा एन्थाब फिथाफोरखौ माबोरैहाय सावो होननानै बुङोब्ला जोङो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंहा माइब्रानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां। औ बे माइब्राखौहाय जोङो फार्स्टावनो जोङो सोमनानै जोङो माइरंखौ सोमनानै रुइहोनांगोन आरो बेनि उनाव बे माइरंखौ जोङो खांनानै जोङो दै गस'रनो थाखाय दसे सम दोननांगोन आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे दैया गस'रनानै मोजां रानगोन अब्ला जों बेखौ दिंखि उलारफोराव जोङो देहैनाय जायो आरो ओ गोदो गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो बांसिनानो दिंखि उलारफोराव देनाय जायोमोन आरो न खर न'खर बिदिनो खायफाफोरनि न'खरफोराव दिंखिफोर थायोब्ला बिदिनो गामिनि सुबुंफोरा थांनानै जमा जमा लोगो नांनानै बिदिनो मिनि खुसि देलायहैनाय जायोमोन आरो ना नाथाय आथिखालाव गावबा गाव नखरफोरावनो ग्रेन्डार मेसिनफोर ओंखारबाय बेफोरावनो बिसोरो उननानै फिथा सावनानै जानाय जायो आरोना बोरैहाय देयो होननानै बुङोब्ला बेखौ देखांनानै जोङो ओ फिथा सान्द्रियाव जोङो सानद्रि गुबुङाव जोङो सालिनांगौ आरोना मोजाङै गुन्दै सालिनानै ओ बेखौ जोङो लाना फैनांगौ बेनि उनावहाय ओ जोङो एनथाब सावगोन नालाय बेखौ जोङो संख्रिफोर फोन-फोननानै जोङो मोजाङै गलायनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा बिनि टावा जे साव सावग्रा साराय बा टावाफोराव थावाखौ जोङो अरदाबाव जानना होनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै लानानै बेखौ फेनस्रानानै होनांगौ। बेनि उनाव जोंहा बेयाव होनो थाखाय खायफा खायफा हा नालेंखरजों सिनि होफायो नाथाय ओ खायफा खायफा हा सिबिनजों मिथायाइ गुरु बिदिनो माबानानै होनाय जायो आरो ना मिथाइ गुरुखौ खौ रुनानै बेयाव सिबिंखौबो एवफ्रामनानै देनानै बेजों गलायना गथा खालामनानै बेयाव होननानै जोंङो एनथाबखौ मोजाङै थनै थनै सावनाय जायो आरोोना नोंथां औ नोंथांङाबो दा थावनि फिथाखौ माबोरैहाय सावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ बुंनो हागोन
थावनि फिथाखौ सावनो थाखाय ओ जायखिजाया माइरंबाबो जायो आरोना ओम। माइब्रायानो जा माथायानो जा ओ बो जायखि जायखिजाया माइरंखौ सोमनानै माइरंखौ सोमनायनि उनाव माइरंखौ दसे गोबाव सोमनानै माइरंखौ सुनानै देनानै अन गुन्दैखौ दैजों ओ दै होनानै संख्रि एसे सारनानै ओमफ्राय बेखौ नानानै थाव थाव थावआव होना होनानै बेखौ थावआव होना होबानो बेखौ थावनि फिथा होननानै बुंनाय जायो आरो अन गुन्दैखौ दैजों नानानै बेखौ थावआव होना होबानो बेखौ थावनि फिथा होननानै बुंनाय जायो आरो ओ मागो दमासियाव गुबुन ओनसोलाव मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोंङो गोदो गामिनि बोराय बुरैफोरखौ लानानै नानै फिसा सौर जाहोयो साहा लोंहोयो आरो न'नि मानसिफोरा ज'मा न'खरसेयाव जमा जानानै ओंखाम जयै ओंखाम जायो आरो ओंखाम जायो नायै बेदरै गासैबो जमायै जानानै रंजा बाजा मोसायो रंजायो आरो नोंथांमोननि ओनसोललाावबो बेफोरबायदि खालामो नामा नोंसा नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ नोंजां जोंनि ओनसोलावबो बिदि खालामनाय जायो आरो ना गासैबो सुबुंफोरानो जानानै आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो मागो दमासिफोरावस जोंनि फिथा सौरायाइ सावनाय बेखौ जोंङो ओ गामिनि जि आलासि बा लोगो फोर बा आबै आबौमोन बिसोरखौ जोंङो लिंना लाबोनानै फिथा सौराय जाहोना बा साहा लोंहोनानै जोंङो हरनाय जायो आरो ना बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो सुबुंफोरानो फिथा सौराय सावो नाथाय आथिखालाव गोदो गोदायहाय बांसि बिदि सावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुंङानो बेफोर नियमफोरखौ गारहोलांनो हमबाय आरोना नोंथां बिदिनो खायफा खायफाहा थाइसे बा थाइनैफोर बिदिल' सावनानै न'खरावनो जायो आ गोदो गोदाहाय बिदिनो गोबां गोबां सावनानै जोंङो गासैखौबो लिंथुमनानै जोंङो जमा ज' मोखां ननायस्लाय ननायस्लाय खनसे बिायदि जानाय जायोमोन आरो ना आरो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव ओ आथिखालाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गामि गंसेयैनो मासे अमा फिसिनाय जायो बिदिनो अमा फिसिनानै जोंङो बेखौ माोगो दमासिफोर बिदि फैबोला जोंहा बेखौ बुथारनानै जोंङो गामियावनो रानलायनानै बा गामियावनो ज' खनसे जोङो खाना जालायनाय बा लावखारों ओंखाम जालायनाय जायो आरोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो खाना जालायनाय बा लावखार ओंखाम जालायनाय जायो नामा नोंथाङा एसे बुंनो हांगोन ना
औ जायो नोंथाङा बुंनांनाय बदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरोना जोंनि फुजा होग्रा जिथु थानसालि बेयावबो मोनसे मागो दमासियाव बेयावबो मोनसे थगि होनानै गासैबो रायजोनि मानसि फोरखौ जयै लिंनानै ओम इसोरनो इसोर फोथायनाय बा इसोरखौ फोथायनानै खुलुमनाय मानिनाय सिबिनाय जायो आरोना। ओ बेफोरखौ खालामनानै ओ राजोनि रायजोनि अमा बा मा अमा अमाफोर फिनाय बेफोरखौ ज' गासिबो लोगो नांनानै रानलायनानै एबा जायगा थाबसे थाइसेयावनो गासैबो ज'यै जानायखौ सिगांनिफ्राय नुुबोनो मोनदों आरो गुबुननि ओनसोलाव मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो मागो मानसि समाव बोराइ ओ गामिनि बोराइ बुरैफोरनो ओ फालि ओ फालि ब्लाउस, गस्ला दख'ना बेफोरखौ होनानै बिसोरखौ मान होनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंबो बेबा बेफोरबायदि गेदोरफोरखौ मान होनाय दखना फालि होनाय ओ बे बेफोरबायदि खालामनाय जायो? नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ निमस नाब अन्द दिना गिदिर गिलिर दख'ना अग्रं आरो फालि बिदिनो ब्लाउस होनाय जायो आरो। आरो जोंहा जोङो जे फिथा सावनाय होनदोंना नोंथां बे फिथा सावनायावहाय जोंहा अ'गोथै बे जोंनि आबै आबौ थैना थांलांनाय बेफोरनो जोङो बिसोरो जोङो फिथा सावनानै जोङो बावग्रोनाय जायो। आरोना बिसोरनि थाखाय जोङो अन गुन्दै गोजा जोङो दस सावनानै होनाय जायो आरो जोंहा बेयाव सिबिन बेबो जेबो संख्रिफोरबो होफानाय जाया बिसोरनोहाय बिदिनो अन गुन्दै गोजाजों सावनानै ओ बाउग्रोनाय जायो। आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो गोबां जाहोलांबाय नोंथांनि नोंथांजों मागो दमासिनि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै बा सावरायनो मोन नानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जों बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां।